नोंथां
खोनादों ना?
औ औ खोनादों।
मा खालामदों नोंथां?
ओ फ्रि दंथ'यो नोंथां ओरैनो जेबो खालामथ'वाखै।
अ नोंथाङा जुदि फ्रि दङबा आङो नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन आरो।
औ औ देलाय
गोदोनि बर'निफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय बाथ्रा भाव जिथु गेजेरजों मा खोथा मा खोथाफोरा बेर खाङो आरो लोगोसेयैनो गोदोनि फाय गोदोनि बाहायथियाव जेनेबा बाथ्रा भावनि बिबाङा माबायदिमोन आरो आथिखालाव बै बाथ्रा भावफोरखौ बाहायगोना बाहाया बेनि सोमोन्दै एसे फोरमायलाय नोंथां।
औ जागोन दे नोंथां। औ बाथ्रा भावनि सोमोन्दै बुंनो थाङोब्ला ओ गुबैयै जोंनि गोदो गोदाय समनि जि बर'फोरनि फोथायनाय बे गुबैयै बेर खाङो आरो जोंनि सि गांनि आसार खान्थि ओ लोगोसेयैनो जोंनि सुबुं फोथायनाय जोंनि सानस्रि आरो आगु रोदा बेफोरो गासैबो बेरखांजोबो आरो।
औ औ।
द। जेरैहाय ओ खा ओंखारनाय खानस्रिया हाबनो रोङा बेनिफ्राय आदैआ खियो बाजैया गादलायो आरो बिदिनो गोबां उम गुबुन गुबुन बाथ्रा भाव बरनि गेजेराव दङ आरो बेफोरखौ जोङो माने मैखोमै गोदोनि सु सुबुंफोरनि सानस्रिजों गोरोबनाय मोनो आरो नोंथां
औ औ नंगौ।
औ नो नोंथाङा आबो। फोरमायजागोन नामा बिनि बागै
औ नोंथां औ फोरमायजागोन अ जितु न बेदिनो बेबायदिनो
औ।
समावहाय बे बाथ्रा भावखौहाय जोङो जिहेतु आबै आबौनि खुगा जोङो जोंनि गेदेर गोलाव फोरनि खुगानि खोनानो मोनोमोन सरासनस्रायै ओ बाथ्रा भावखौहाय जोंहा जिहेथु सुबुंखौ खेंसालियै फोरमायनो थाखाय जोङो बुंनाय जायोमोन जिहेथु जोङो सुबुंखौ जों जुदि थोंजोङै बुङो अब्ला बै सुबुङा जिहेथु जोंनि बुंनाय बाथ्राफोरखौ हयथ गाज्रि मोनोबो जानो हागौ बेनिखायनो जोङो माखासे बाथ्राफोरखौ जिहेथु दालि बुंनो गोनां जायो आरो। बैफोर खेंसा बुंनो जिहेथु बाथ्राखौ माखासे जिहेथु बे बाथ्रा भावखौ बाहायनाय जायो आरो। खिंसारि बुंनो थाखाय आरो बे बाथ्रा बावा जिहेथु ओ बुंनो थाङोबा जिथु जोबोद सुंथाब बे सुंथाब सोदोबनि गेजेरजों जिहेथु बेवहाय गोबां ओंथिफोर हाबनानै थायो गोथौ ओंथिफोर हाबनानै थायो से गोलाव बाथ्राफोर हाबनानै थायो जेरैनिखि जों बुङो जेरै ओ सिखा गोदाना दानथाम हिनजाव गोदा अ सरि सिखा गोदाना सानथाम हिनजाव गोदाना दानथाम होननानै बुङो जों जेरै
औ
बेबायदिनो जिहेतु बेनि गेजेरजों बेखौनो फोरमायदों दि जे जेरै हाय दि सिखा गोदान जेब्ला जों हाथायनिफ्राय बायनानै लाबोयो बै सिखाखो जों जिहेथु दाननायबासो मिथ जे बे सिखाया गोबौना गोबौ नङा बा‌ जोंङो बे सिखाखौ फार्स्ट समाव दानजेनो अब्ला बे सिखाया बोवा माने बेखौ जेब्ला जोङो जेब्ला जों बाहायबाय थायो जेब्ला जों दानबाय थायो अब्लासो जोङो बे सिखानि गोबौथिखौ मिथियो थिग बेबादिनो हिनजाव गोदाना जोङो जेब्लानाखि न'खराव जेब्ला हिनजाव गोदान लाबोयो अब्ला जोङो बे हिनजाव गोदाननि आखल आखुखौ जों सिगाङाव एसेबां मोन थिया जायो जिहेतु बिनि आखल आखुखौ माबदि मोजां ना गाज्रि बेनि सोमोन्दै जों एसेबां मिथिसव मा बेनिफ्राय जोङो हिनजाव गोदाना एसे गोजान जालाङो नखरावहाय जेब्ला दानथाम दानब्रै जालाङो बे समाव जों लासै लासैनो जे मोनथिलाङो दा बे हिनजावनि आखला जे मोजां ना गाज्रि बेखौ जों मिथिनो हायो। जिहेथु बैफोरबायदि गोथौ बाथ्राफोरखौ फोरमायनो थाखाय जोंहा नैबे सिखा गोदाना सानथाम हिनजाव गोदाना दानथाम नैबे बाथ्रा भावखौहाय जों बाहायोमोन आरो। आरो जोङो गुबुन फारसे बुंनो हायो जेहेथु अखा खोरोमनाया हानो रोङा आरो सैमा सों सोंनाया अरनो रोङा होननाय मोनसे बाथ्रा थ्रा भाव दङ जिहेतु बेनि गेजेरजों बेखौनो फोरमायदों जे जोङो मालाबा जेब्लानोखि बोथोरा जोबोद गाज्रि अब्ला अखा खोरोमलाबायो अखा बिराद हागोन बायदि नुयो आरो बिराद हालांगोन बायदि सानो अखा खोरोमनानै नाथाय जेब्लानाखि अखा खोरोमो अब्ला अखाया गैया जालाङो माने अखा हायालासिनो बियो खोरोमनानै दाबसिनबाय गुबुन दाबसे जायगायाव थाङो थिग बेबायदिनो जिहेथु जायखौनिखि अर खानानै दोनो बा मानानै दोनो जेब्ला बेदिनो बा जेब्ला हां हां सोङो नाथाय बैदि सैमाया खाथियाव थाङोब्ला मानसिफोर खाथियाव मोनोब्ला अब्ला बियो गिनानै हयथ' गावनि अरनायखौ बावगारो बियो गाव अरनो हाया जायो।
औ नोंथां औ
बिखोनो फोरमायदों बि जे सोरबा जुदि बांद्राय बाथ्रा बुङो बै जिहेतु खुगायावल जिहेथु खुगा जों बुंनो रोंगोन खिन्थु बियो ओ माखासे हाबा बा जाय बियो बाथ्राफोरखौ बुंदों जाय हाबानि बे सोमोन्दै बुंदों बै हाबायाव बियो उदाय रोङा जानो हागौ
औ नोंथां औ
बेबायदिनो आरो जिहेतु बैफोरबायदि जिहेतु गोथौ बाथ्राफोरखौ फोरमायनो थाखाय नैबे खेंसालि बाथ्राफोरखौ बे बाथ्रा भावखौहाय जिहेथु फोरमायनाय जायो आरो ओ नोंथाङा जिहेथु दानिफ्राय जिहेथु गोदो गोदायनि समावहाय जिहेथु बाथ्राहाय जिबायदि बाहायोमोन आथिखालावबो बेफोरबायदि बाथ्रा भावनि बाहायथिखौ नोंथाङा नुनो मोनो नामा?
ओ बुंनो थाङोब्ला आथिखालाव बाथ्रा भावनि बाहायथिया खोब खम जाबोबाय जिहेतु ओ गोदान राव गोदान हारिमु आरो जोंनि बुहुमनााङारि रावनि गोसारथिनि सायाव गोहोम खोख्लैजानाय जोंनि रावाबो जायनिजाहोनाव जोङो बाथ्रा बावनि बाहायथिखौ खोब खमै बाहायो थेवबो गो आ गोजाम मुगानि गफायफोराव थानाय आबौ आबैमोना एबा जोंनि बैसोगोनां सुबुंफोरा दिनैसिमबो मोजाङै माने बाथ्रा भावनि बाहायानाय खौ रोंगौ आरोखि
औ नंगौ नंगौ
औ औ बिथांमोना दिनैसिमबो जोंनि आ मोनसे खुगा थुनलाइनि बाहागो होननानै बुंनांसिगोन
औ औ नंगौ नंगौ
बर'फ्रा बे बाथ्रा भावखौ संरैखा खालामनाया जोबोरैनो गोनांथि आरो जायखौ दिनैनि ओ बैसोगोनां बा बैसोगोर सुबुंफ्रा खना खनलायै खम बिबांनिब्लाबो संरैखा खालामनानै लाखिगासिनो आरो आंनि बाहायथिया जोबोद खम जानानै फैबाय थेवबो औ औ
ओ जिहेतु जों गोदोनि समाव जों नुनो मोनखायोमोन जे आबै आबौमोननि बेलायाव जोङो साफ्रोमबोनि जिहेथु बाथ्रा बावनानै बुङोब्ला बेथ' जोंहा गोदोनि समाव लिरजानाय महराव गैखायामोन बियो
गैखायामोन औ
खुगाजों गेजेरजों खुगा जिहेथु बास्लायबोनायसो जोंनि गोदोनि माखासे आबै आबौ मोन बा जोंनि गेदेर गोलावमोन जिहेथु बिथांमोननिफ्रायनो बास्लाय बासाय जिथु आथिखालनि महर मोनफैदों आरो बुंनो थाङोब्ला जोङो आथिालाव जिहेथु थुनलाइ बेलायाव जो लिरना दोननाय जों नुनो मोनो होमब्लाबो जोंनि बेलायाव साननो थाङोब्ला माने जोबोद खम मोनजायो आरो
जोबोद खम औ
आबै आबौमोना जिहेतु जिबायदि बाहायबोयोमोन जों आथिखालनि समाव बै गेदेर गोलाव बाहायनायखौ जोबोद खम नुनो मोनसै आरो बाहायबायदिखौ नुनो मोनसै बुंनो थाङोब्ला हयथ' बियो मोनसे लेखायावहाय लिर ना दोनजानाय मोनसे नेरसोनथि बायदि जाना थाबाय आरो हयथ' जे गोदोनि समाव जेरैबायदि बाथ्राफोरखौ जे बाहायोमोन ओरै थोरै ओ बिदिनो बे बाथ्राखौ ओरै बुंनो थाखाय बाहायोमोन बेफोरबायदि जिहेथु लिरना दोननायखौसो जोङो आथिखालाव नुनो मोनसै आरो माने जोंनि जानाखि समाजारि सावगारि बा जोंनि मेल मिथिंफोराव जों मालाबा बाहायनायखौ नुयो अब्लाबो माखासे जोबोद खम आरो जोंनि गामियारि बेलायाव दा जोंनि गेदेर गोलाव जिहेथु जोंनि आइ बाबामोन दङ जिहेथु बिथांमोनहाबो बैफोर बाथ्राफोरखौ जों बाहायैखौ आथिखालाव नुनो मोनसै आरो जिहेथु गोदो गोदायनि जिहेथु आबै आबौमोन जिहेथु बिथांमोननिखौ जोङो नुनो मोन नुनो मोनो गोदोनि समावहाय खिनथु आथिखालनि बेलायाव जोङो जोबोद खमखौ नुनो मोनो आरो मानो होननानै बुङोब्ला जिहेतु बैफोर बाथ्राफोरखौ जिहेथु गोद गोदोनिफ्राय जिबायदिनिखि बाहायबोदोंमोन आबै खुगा खुगा बास्लायबोबाय थायोमोन सासे सुबुंनिफ्राय गुबुन सासेनि खुगायाव जों खोनानो मोनोमोन खिन्थु आथिखालनि बेलायावहाय जोङो बैफोरखौ जिहेथु खोनानो मोनला होननानै बुङोब्ला गोरोन्थि जानाय नङा मानो होननानै बुङोब्ला जोङो माब्लाबा समाव जिहेथु सोरबा गेदेर हयथ' जों मेल मिथिङाव बाहायनाय बा बिदि बिदिनो जोङो फिलिमफोराव बाहायनाय
औ औ
खिन्थु जोङो मोगथां जिउआवहाय
औ
बाहायथिखौ जोबोद खम आरो
औ नोंथां औ
गैया होनबाबो जोङो बिनि जेबो गोरोन्थि जानाय नङा माने खमथ औ जितु बेबायदिनो बाहायथिया लासै लासैनो जिहेतु खमायबोदों आरो
नोंथाङा मा सानो जेन'बा बेखौ संरैखा खालामना लाखिनाया गाहाम ना जेन'बा जेरै दं बिदिनो सोलिहोनाया गाहाम
औ जिहेथु बाथ्रा भावखौहाय जिहेतु बे गोदोनि मोनसे सम्फद होननानै बुंनो हायो बे जिहेथु गोदोनि समाव मोनसे आबै आबौमोननिफ्राय जे बे सोलिबोगासिनो बेनि थाखाय खुगा खुगा बे जोंनि थाखाय मोनसे सम्फद बियो बेनिखायनो जों बेखौ थारैनो जों बेखौ जिहेथु संरैखा खालामना लाखिनाया जोबोद गोनां जिहेतु संरैखा खालामनायनि बेलायाव आथिखालाव जों गोबां लिरगिरि बिथांमोन नुनो मोनदों जे माखासे बिजाबफोराव जाय बिथांमोननि सोमोन्दै मोजाङैनो लिरनानै गालांनायखौ जों नुनो मोनदों आरो रैखा खालामना गालांनायखौ जों नुनो मोनदों बुंनो थाङोब्ला जोङो बेखौनो बुंनांगोन बे आबै-आबौनि समाव जिबायदि बाहायोमोन बा बै बाथ्रानि ओंथिया मामोन हयथ' बै बाथ्रा बाथ्र जिहेथु आथिखालनि गोबां सुबुंफोरानो बेनि सोमोन्दै मिथिया जानो हागौ जानो हागौ जे सिखा गोदाना सानथाम हिनजाव गोदाना दानथाम जिहेथु बेखौ बुंनो रोंगोन खिन्थु बेनि ओंथिया मामोन जे बेनि सोमोन्दै जों जोबोद गोब्राबसै आरो आथिखालाव बेनिखायनो बै जिहेथु गोदोनि समाव जिहेथु बैफोरखौ मा ओंथिनि थाखाय बाहायनाय जायोमोन बेनि सोमोन्दै जुदि जों संरैखा खालामनानै जुदि लिरनानै गालाङोब्ला बिजाबावहाय जोंनि जेनाखि इयुननि जोलै बिसोरबो जाहाथे बै थार सावगारिखौ जिहेथु मिथि थि मोनगोन आरो जे बै बाथ्रानि ओंथिखौ थारैनो मोनथिनो मोनगोन आरो
बाथ्राया गोबां सैथो।
औ औ। दे होमबा नोंथां मोननानै गोजोननाय थाबाय।
औ थारैनो नोंथांजोंबो जोबोद गोजोननाय मोनबाय।
औ दे होमबा नोंथां ओं।
औ दे दे।